हेल' हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ औ खोनादोंनाा औ खोनादों आं नोंथां। औ जोङो ओरैनो दा दाउ अमा फिसिनायनि बागै सावरायनोसै ना।
औ जागोन दे।
औ गिबियाव नोंथाङा। सावरायोबसै नामा औ दे नोंथाङा बुंग्रोदो अब्ला
ओ जोंनिथिंजाय ओ दा
ओ जों दाउ अमा फिसिनानै गोबां
ओ जिउ खुंनो हायो। जेरै जों अमाफोरखौ फिसियोबा जोङो
बिमा बिमाबो खालामनो हायो बा उखुन्दैयैबो दोननो हायो जोङो अमाफोरखौ।
बा उखुन्दैयैबो दोननो हायो जोङो अमाफोरखौ।
अमाखौ फिसा मोनो हास्थायो जों बुन्दा नो हायो बिनिफ्राय जों फिसा मोननो हायो ओ समाजनि उाव जों अमा दाम मोननो हायो।
फैसा मोननो हायो बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो। आरो बुन्दाफोरखौ जों बुन्दा फिसियोबा जों बेखौ खासि खालामनानै फाननो हायो।
आरो
आरो
बेबायदिनो
बेबायदिनो
जोंनिथिंगाय अमाखौ मोननै मोनाम जेनेबा रथिफोरथाय अमायो आरो
आरो जोंनि लकेल अमाबो थायो‌।
अखाफोरनि फि
अमाफोरनि
अमाफोरा बेबायदिनो गोबां जोंनो हेफाजाब होयो।
जोंनियाव हेफाजाब होयो आरो जि थांनायाव
हेलौ।
औ औ दे बुंलांबाय था नोंथां।
हेलौ खोनायाखै नोंथांआ।
औ खोनादोंना खोनादों खोनादों दे बुंलांबाय था।
आरो जोङो माखौ। जेनेबा बेमार जानायनि सिगां जों भेक्सिनफोर होनानै दोननो हायो ओ खोनादों नोंथां।
औ। अमा जों बेमार आजारनिफ्राय होबथानो थाखाय जों भेक्सिन हो होनानै जों दोननो हायो।
रिग होनानै जों दोननो हायो औ।
ओ उम दाउ दाउ अमा। ओ दाउ फिसिनायनि बेलायावबो जों दाउफोरखौ गोबां फिसिनानै न'नि लकेल दाउखौ जों
फिसिनानै न'नि लकेल दाउफोरखौ जों फिसिनानै न'खर
उम थाखा
खुंनायाव जों
फैसा खामायना
खामायनानै न'खर
बुंनायाव जों
बुंनायाव जों हेफाजाब मोननो हायो औ।
दाउखौ जों फिसा फिसा मा
फिसा
बिदै दैहो
बिदै दैहोनानै फिसा जागि
गफाय होनानै जों।
दानै जों बिखौ।
गिदिर
गिदिर फेदेरनानै आदार एरि होनानै गिदिर। देरनानै जों बेखौ फाननानै गोबां थाखा मोननो हायो।
बे अमा ओ दाउखौ मा होनो बेमार जानाय।
बेमार जानाय।
सिगां जों बेखौ।
बेमार आजारनिफ्राय होबथानो थाखाय दा नोंथां
दा नोंथांनिथिंलाय दं
सोर फिसिगोन ना फिया
औ जोंनिख फिसियो फिसिनाया जेनेबा आंनो। बोरमा फाराम बानायो आरो नोंथां, औ नोंथां खोनादोंना? हेल'। हेल' हेल' हेल'। नोंथाङा खोनायाखै आं खोनादों नोंथाङा खोनादों ना खोनायाखै।
औ।
हेलौ हेल' हेल'
हेल'
हेल' हेल' औ नोंथां दायो नोंथांमोननिथिंलायनिथिं जेबा बेफोरबायदि गोबां गामियाव प्रतिक मथर जों खुंला आरो दा नोंथांमोननिथिं औ
खोनादों नोंथां
खोनादों औ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों दे नोंथां खोनादों खोनादों जोङो माने बोरमाखौ ओरैबायदि फिसियो आरो माने जोङो खोनादों दे नोंथां खोनादों ओ आंहा बोरमा फार्म दङ जेनेबा बोरमाखौ आङो गिबियाव फार्स्ट लाजेननायाव आङो बोरमा
हेलौ द